हेलौ आ आदसा नोंथां-नोंथाङा मा खालामनानै दं नोंथाङालाय?
आं नोंथा ओरैनो जिरायनानै दं नै नोंथां
नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथां?
औ नोंथां प्रियालाय दङ नोंथां
ए नोंथाङा फ्रिबा मोनसे टपिकसो लानानै फैदोंमोन आरो ना नोंथां
औ औ फोरमायना हो नोंथां मा टपिक
टपिकआ मोन बे जोङो गोजां ओ दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद फोर मावनाय जायोबा गरम बोथोरफोराव जोङो बिदिनो माखौ बांसिन बाहायो आरोना नोंथां
औ औ औ जेरै जोङो आं होमब्ला एसे फोरमायना होनसै नोंथांनि सिगाङाव आं मि मिथिनायखिनिखौ ओहोम ओ जोङो बिदिनो ओ बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो दैज्लां बोथोराव बिदिनो ओ बांसिन जोङो मा मा होनो माइनि आबादखौ जों नुनो मोनो आरो ना माइनि आबादा दैज्लां बोथोराव गुदि आबाद आरोना नोंथां जोङो बुंनो थाङोब्ला औ जों बिदिनो गोबां बायदि-बायदि आबादफोरखौ जोङो मावनो हायो बेफोर बेफोरबायदिनो जोङो फान्थाव होन सबायबिमा होन आरो बेफोरबायदिनो ओ भेहेन्दि जों गोबां बेफोरबायदिनो बायदि-बायदि आबादफोर दं आरो ना केेरेला होन खांख्रिखला होन जों बेफोरबायदि गोबां बायदि-बायदि आबाद दं जोङो बानलुफोरखौ खौबो जो गोबां बिबाङाव जोङो मावनाय जायो आरो ना नोंथां
आरो जोङो बेफोरबायदिनो ओ जेरै माइखौ जों जेरै गायो होनोब्ला नोंथां ओ जोङो जेरै माइखौ खौ गायो होनोब्ला जोङो माइ गायनायनि प्रसेसानो जादों मा होनो जोङो बेफोरबायदिनो जों फार्स्टआव जि बेफोरबायदिनो जों माइजलि माइजलिफोरखौ जोङो सोमनानै लाग्रानै जों बेफोरबायदिनो दैयाव सोमगोन आरोना जों सोमनानै आरो बिनि उनावहाय जोङो मा होनदों
जे बे माइस्लिया जे जेब्ला गाजा खिलिनो हमो जोङो बेखौहाय हाननानै जे जों बाहेरायाव बिदिनो एसे फुवारनानै दोनो जेन बिनि गाजाया ओंखारो आरो ना एसे ओ आरो जों बेखौ मा होनो मोनसे फोथाराव जोङो बा दुब्लियाव जोङो एसे हालौनानै मा होनदों फिननै फिनथाम जों हालौनानै हाखौ मोनहोनानै जों मा होनदों बे माइज्लिखौ जोङो फोनाय जायो आरोना नोंथां माइ गायनो थाखाय।
औ नोंथां औ
औ आरो बिदिनो जोङो मा होनदों? ओ माइखौ गायनो थाखाय जोङो फोयो आरो फोनायनि उनावहाय जेब्ला बे माइज्लिया ओ ओंखारो आरो मा होनो खोथिया जायो। देरो जेब्ला फुनो फुजानाय सम जायो। जों बेखौ माइ गायनो थाखाय मा होनदों जों बे खोथियाखौ जोङो फुनाय जायो आरोना नोंथां। फार्स्ट अफ अल जों फुनाय जायो आरो बिनि उनावहाय मा होनदों। जोङो जों जेव जे फोथारावहाय जों मा होनदों दुब्लियावहाय जों बे खोथियाखौ बा माइखौहाय गायगोन ओ जों बे गाय गोन जायगाखौहाय जों मा होनदों जों ट्रेक्टरजों बेफोरबायदिनो फिनसे हालौग्रोनांगोन बेनि उनाव फार्स्टआवनो मा होन्दों फार्स्टआवनो जोङो हालौग्रोनांगोन आरो हालौग्रोखांनायनि उनावहाय जों मा होनदों बेफोरबायदिनो सानसेफोर बा बिदि थानानै जोङो बे जाहाथे बे हाग्राया हाग्रा थानायफ्रा दुब्लियाव हाग्रा थानायफ्रा मा होनो सेवो आरो ना नोंथां। औ औ आरो बिनि उनाव जों मा होनदों। बेफोरदिनो जों फिनै फिनथाम बेफोरबायदिनो दुफुर दुफुर हालेवनानै बा हा मोन होननानै जों मा होनदों जों बे माइखौ गायनाय जायो आरोना नोंथां। बे फोथारावहाय बा दुब्लियावहाय आरो बिनि उनावहाय जोङो मा होनदों माइखौहाय जोङो जेब्ला ओ मास मोनथाम बा मोनब्रै बेफोरबायदि थानानै जों मा होनदों ओ बे माइखौहाय जोङो जेब्ला बे माइआ मोनो अब्ला जोङो मा होनदों बे माइखौ जोङो हानानै जोङो मारा होनाय जायो आरोना नोंथां। बा गुथि बहननाय जायो जेन जेन जों बेहाय मा होनो उनावहाय इयुनावहाय जों मा होनदों जोंनि ओ उदैखौ सुफुंनो थाखाय जों मा होनो बे माइखौहाय जोङो मिलफ्राव सहैनानै जों बेफोर बिदिनो माइरं गहोनानै जोङो बेफोरबायदिनो जानाय जायो आरो फाननायबो जायो आरोना नोंथां दैज्लां बोथोरावहाय।
औ नोंथां औ।
आरो बेफोरबायदिनो जोङो मा होनदों ओ आरोबाव जोङो गोबां बेबायदिनो आबादफोर दङ जों बुंनो थाङोब्ला जेरै सबबाय बिमाखौ गायनोब्ला दा जोङो सबाय बिमायाबो मोनसे मा होनो दैज्लां बोथोराव मोनग्रा मोनसे आबाद आरो ना नोंथां।
खोनादों ना नोंथां ओ आरो बिदिनो जों मा होनदों? ओ सबाय बिमाखौ गायनो थाखायबो जोङो बिदिनो हालौग्रोना लानांगोन आरो हालौखांनायनि उनावहाय जोङो जे जे सबाय बिमानि बेगरफोर जों जों मोनो जे हाथाय बाजारफ्राव जों मोनो आरो जों हाथाय बाजारनि अनगायैबो जोङो जों मा होनदों जोंनो गावनो जों फुलि बेफोरबायदिनो बेगर गायनो थाखाय दोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बा दोननायखौ जों नुयो आरोना नोंथां। जे जोलै लाखिनायखौ जोङो नुनो मोनो जे जों बैफोर बेगरखौहाय जों मा होनदों बै हालौनाय फोथारावहाय जों मा होनदों सबाय बिमानि बेगर खौ जोङो गायनांगोन आरो नोंथां बा थुना होनांगोन। आरो बिनि उनावहाय मा होनदों जेब्ला बेफोरबायदिनो मा होनदों जे सबाय बिमानि बेगरा जे बेफोरबायदिनो बिफां महराव जों नुबाय जाबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेन जे बे बिफाङा जे खिलिलांनो हमो। बा बेन्दोंफोर हरनो हमो जों बै टाइमावहाय मा होनदों जोङो औवाखौ दाननानै बा औवाखौहाय जोङो मा होनदों खाथि सैनानै मा होनदों गन बानायनानै जोङो बै मा होनदों बिफां बा बेन्दों उनावहाय जोङो फुनानै होनाय जायो आरोना जेन जाहाथे बे सबाय बिमाया मा होनदों बेयावहाय मानखोलांनानै जे गोजौआवहाय जे फिथाइ थायनो हायो आरो जे फिथाइखौ जों बिबार बार थाखाय जों बेफोरबायदिनो गोबां बिबारनि मुलि होन बेबायदिनो फिथाइ थाइनायनि मुलि होन जों बे खौ सारनानै जोङो मा होनो फिथाइफोरखौ दिहुननाय जायो आरोना नोंथां जे दैज्लां बोथोरनि आबाद।
औ नोंथां औ।
औ आरो बेफोरबायदिनो मा होनदों जों फान्थाव जों बे फान्थावफोरखौबो जों माव-मावनो हायो आरोना नोंथां दे दैज्लां बोथोरावहाय। जे फान्थाव गायनायनि प्रसेसाबबो बिदिनो नोंथां जे जों फास्टआवनो जों मा होनदों फान्थाव फुलि जों बानायग्रोनानै लानांगोन जे फान्थाव बेगरनिफ्राय जोङो फुलि बानायनांगोन बिनि उनाव फुलिनि फुलि बानाय खांनायनि उनाव जों मा होनगोन बेफोरबायदिनो हालेवनाय हाफोरावहाय जोङो बा बेफोरबायदियावहाय जों
बै फान्थाव फुलिखौ जोङो मा होनदों गायनाय जायो आरो बे गायनायनि उनाव जों मोजां बेफोर बायदिनो मोजां हमथा लानानै बा मोजांजों नायनानै बेनि बेयावहाय जोङो बिबार बारनायनि फिथाइ एम्फौ अरिनि बेफोरबायदिनो गोबां मुलिफोर होनानै जों बा बेफोर आबादखौ जोङो दिहुननो हायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ औ आजि खालिथ' बेफोर बायदिनो गोबां बेफोरबायदिनो मुलिफोर ओंखारबाय बा आबादाव होग्रा मा होनदों बिफां लाइफां होग्रा मुलिफोर ओंखारबाय आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ जों बिदिनो मा होन्दों मोजां फसल बा मोजां आबादफोरखौ जोङो दिरुननो हायो आरोना नोंथां। बेफोर गोबां आबादफोरबो दं जेरै खांख्रि खला होन केेरेला होन जों बेफोरखौबो जों बेफोरबायदिनो मावो आरोना नोंथां जों गोबां आबादफोरखौ दैजां बोथोराव मावनाय आबाद फोरखौ जोङो नुनो मोनो दा नोंथाङाबो एसे ससे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो ससे।
औ नोंथाङाथ' फ्राय बिदिनो दैज्लां बोथोराव मोननाय आबादफोरखौ बुंखाबाय आरोना नोंथां। जोङो बिदिनो गरम बोथोरफ्राव बिदिनो गोबां आबादफोरखौ जोङो मावनो बा मोनो आरोना नोंथां। जेरै जोङो होननो थाङोब्ला बिदिनो गरम बोथोर आबादफोरखौबो मावनाय जायो आरोना जेरै होननो थाङोब्ला जोंङो कफिफोरनि आबादफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओ आरो हेलौ नोंथां?
औ नोंथां खोनादों खोनादों खोनादों औ नंगौ नंगौ।
बिदिनो जों गरम बोथोरफ्रावबो बिदिनो आबादफोरखौ मावनाय जायो। दैज्लां बोथोरावनो जोंहा बेनिफ्राय गोबां आबादफोरखौनो नोंथाङा दानि बुंलांखाबाय आरोना नोंथां। आरो जोङो नै दाबाव गरम बोथोरफ्रावबो जोङो बिदिनो गोबां आबादफोरखौ मोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ जेरै जोङो बिदिनो गरम बोथोरफ्राव बिदिनो खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ औ दासो खोनादों नोंथां।
बिदिनो जों गरम बोथोरफ्राव बिदिनो मैस्ला बांगालफोर आ, बिदिनो बिदिनो गोबां ओंख्रिफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरोना गरम बोथोरावबो नोंथां।
औ औ औ मैगंफोरखौ औ‌।
औ जेरै जोङो बार' मास ओंख्रिफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ औ। खोनादों नोंथां।
औ आरो जोङो ओम जोंनि आफाद फसलफोरखौ हायो नोब्ला मो थाखायब्ला जोङो बिदिनो मु आ-आबादफोर मावोब्ला जों बिदिनो आबादफोरावहाय बिदिनो ओ, जेरै एम्फौ अरैनि थाखाययो मुलिफोरखौ सारनांगौ आरो ना नोंथां। जे जोंनि आबाद औ जे जोंनि आबादफोरा बिदिनो मोजां जायो आरो जों बेफोर मानि जों बे गावनि मुलाम्फा बा गावनि न'खर जालांनायफोरावहायो माबानो हायो आरो नोंथां। बिदिनो जों गरम बोथोरफ्रा बांसि नो ओ, बिदिनोखौ जोङो नुनो मोनो जे थान्दा बुस्थुफोर बेफोरखौ जोङो फ्राय बांसिन जायो आरो ना नोंथां गरम बो
औ नंगौ नंगौ।
आ ओ बेखौ जों बांसिन जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो औ आरो बिदिनो जो दहायथ' नो थाङा बिराद खोथा बुंलांबाय दे दैज्लां बोथोरनि बागै आरो ना नोंथां। ए जिस्लां ए, दहाय ओ, हेल' नोंथां
औ, खोनादों खोनादों।
ओ, बिदिनो जोङो दैज्लां बोथोरावबो बिदिनो नोंथां बुंनानैदि गोबां आबादफोरखौ जोंङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां। जेरै दहाय नोंथां बुंलांनाय बादिनो नो-नोंथां बुंलांनाय बादिनो माइ आबादखौबो माइ आबादफोरखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मावनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बिदिनो भिनदि फान्थाव खांख्रिख'ला बा बहल बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां दैज्लां बो
औ औ औ।
बेफोरखौ जोङो गोबां बिबाङावहाय जोङो नुनो मोनो आरो जे आबादफोरखौ जोङो दायो फार्स्ट आव गायनानै जोङो हायो अक्ट'बर, नभेम्बर, दिसेमबर जानुवारिसोयाव मोनहैयो आरो नोंथां जोङो। दायो आबाद खौ मावोब्ला आरो बिदिनो जोंनाथ' बिदिनो खांख्रिखलाफोराथ' बिदिनो सब तासे सप्तानै सप्ताथामबा बिदिनो मास मोनसेनि उनावनो जोङो फिथाइफोर थायनायखौ जोङो नुनो मोन खायो आरो ना नोंथां। जेरै फान्थावफोर फान्थावफोरखौबो होन जोङो फान्थावफोरखौ बिदिनो दानि दायो मावोब्ला जोङो मास मोनसेसोनि उनावनो जोङो फिथाइ फोथायनाय बा बिफांफोरखौ दे-देरनायखौ जोङो नुनो मोनखायो आरो ना नोंथां।
औ औ।
औ दा बिदि बेफोर बेफोर आबादफोरखौ दैज्लां बोथोराव मावो नोंथां। जे दैज्लां बोथोरावथ' नोंथां दानि बुंलांनाय बिदिनो जों गोबां आबादफोर दङ आंबो नोंथांनो एसे फोरमायना हो बाय जे बिदिनो जोङो गोबां फिथफोरखौबो जोङो मोनो जे जो गरम बो थोरावबो जोङो बिदिनो गोबां फिथाइफोरखौ आ, जाग्रा बुस्थुफोरखौ जोङो मोनो आरो ना नोंथां। औ जेरै बान्दा कफि कफिफोर बिदिनो गोबां लाइ लाफाफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ औ।
औ, आ आदसा नोंथां ओ, जोंना समावथ' जानानै फैबाय दा नोंथांजों आङो लाराय दसे सम लारा ज्लायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो ना नोंथां।
औ औ औ।
औ बिदिब्ला
औ औ औ हामबायसै।
दे नोंथां।